खोनादों ओ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना
औ दङ
औ मोनानि जानाय फोर जाखांबाय नामा
औ जानायालाय जाथ'वाखै
अ माथो ओंखि संखो
बिदिनो दउदैसोमोन
ओ नोंथांजों जोंहाबो जाथ'वाखै दासो संगासिनो दङ ओ नोंथांजों प्रिभा मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आंङो सावरायनो हागोन ना औ ओ जों सुबुं सुबुं माहारिया एबा जों जिउआारिया सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानो थाखाय जोंनो मा मानि सायाव मा मा गोनांथि जायो जों मा मा गैयाब्ला जों थांना थानो हाया बिनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जों जोंनि सुबुंफोरनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो गोनां थि जानाय मुवाफोरनि सायाव फंनैसो
औ बुंजागोन ओ बिब्दिब्ला आङो बुंलांनि। सै उम जोंनोथ' थांना थानो थाखाय मानसिनो ओ हा, दै बार अख्रां बेफोरनि गोनांथि जायो नङा होनब्ला?
औ
मानसिनि जिउआव थांना थानो थाखाय दै आरो हा बेफोरो जोबोद गोनां होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना जोङो मानसिनो थांनानै थानो थाखाय हा नांगौ हा मानसिया न' लुनानै थानो थाखाय आरो जोङो ओ मानसिनो दै गैयाब्लाथ' जोङो थांनानै थानो हाया नङा होनब्ला? जोङो मानसिनो लोंनो थाखाय जोङो दै नांथारगौ आरो मानोना जोङो दै लोंनानैसो जोङो थांनानै थानो हायो आरो जोङो बिफां लाइफां बेफोरखौहायबो जोबोद गोनां होननानै बुंजायो मानोना जोङो बि फां लाइफां थायोब्लासो साया सायख्लुम आरो बार आरो
औ
बोथोरफोरखौ जोङो मोननो हागोन नालाय जोङो बिब्दिनो दंफां लाइफांफोरजोंबो जोङो अखा हाहोनानै ओ बिब्दिनो ओ जोङो आबाद मावनानै जोङो ओ मानसिनो थांनानै थाखाय आदार नांगौ जायो नङा ओनब्ला? उम बेनि थाखाय जोङो आबाद मावनानै जोङो बे अखाजोंनो जोङो आबाद मावनानै जायो आरो माइ गायनानै बा मैगं थाइगं गायनानै ओ ओंखामखौल'थ' जाबा जाया नालाय जोङो ओंख्रि फोर जाफाबासो जोंनि देहाफोरा थाजिम जागोन नालाय? जोङो मानसिफोरा थांना थानो थाखाय मोजां मैगं थाइगं आरो मोजां मोजां। जानाय लोंनायखौ जोंनो जोंनि देहायाव नांथारगौ।
औ
जोङो बिनि थाखायनो आबाद मावनाय जायो आरो जेरै जोङो मै मैगं ओ मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो मोननै बोथोरथ' दं नालाय जोंनिया मोननै मैगंखौहायो गावबा गाव बोथोराव गावबा गाव गायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जोङो बिब्दिनो ओ गरम बोथोर आरो गोजां बोथोर दङ नङा होनब्ला? गोजां बोथोराव जोङो दंफांनि बिलाइ गासैबो बिलाइफोरा सिरिनायखाय जोङो अखाखौ हानाय नुनो मोना नङा होनब्ला मानोना बि बोसोरनि बिलाइआ गोजां बोथोरावहाय सिरि जोबनानै जेब्ला बैसागु गु बोथोर हाबो दैज्लांनि सम जाहां जानो नागिरो। बेयावसो जोंनि बिलाइ फोरा अखाजोंहायो खिलिफिननो नङा होनब्ला
औ
बिनि थाखाय जोङो बोथोरखौहायो मोननै बाहागोआव रानो आरो गोजां। गोजां बोथोर आरो दै गरम बोथोर जोङो गरम बोथोराव अखा हायोब्लाबो जोङो गरम जायो। मानोना जोङो दैलांआवहाय मा सान्दुंआ बांसिन जायो आरो जोङो आरो बेयाव हायो माइ गायो आबादफोर मावो बेनिखायनो जोङो गरमखौ बांसिन मोनो ओ गोजां बोथोराव जोङो मैगं थाइगंखौहाय गायनो हायो जेरै आलु ओ लाइ लाफा
औ
ओ बायदिसिना मैगंफोर गायनो हाबाय। बावो जोङो जोगोनार खुमब्रा बेफोर रोखोमनि मैगंफोरखौहायो फुलकबि बान्दा कबि बेफोरखौ गायनो हायो। आरो गोजान दैज्लां बोथोराव जोङो ओ बिदिनो हाखौ एसे गोजौ खोनानै जोङो सबायबिमा भिन्दि आलि बानायनाय जायो आरो सबायबिमा भिन्दि बेफोरखौ खौहाय जोङो गायो मैथा फाथो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ जोङो गायो आरोखि। नाथाय जोङो बोथोर नांलायला दानि जुगाव नङा होनब्ला ओ जोङो जायखि जाया बोथोरावनो जोङो मैगं थाइगंखौ मोननो हासै। नोंथांखौबो बेनिनो मानसिनि थांनानै थाखाय थांनानै थानो थाखाय जिउआव जोंनो मा मानि गोनांथि बेखौ फंनैसो फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ जागोन दे नोंथाङा जा मानसिनो थांनानै थानो थाखाय मा मा नांगौ बेफोरनि फारसे माखासे बुंलांबाय आंबो एसे बुंनोसै जोंनो थांनानै थानो थाखाय सानफ्रोमबोनि गोनांथि जानाय गुबै गुबैयानो जादों जों अक्सिजेन अक्सिजेनखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जायो। आरो अक्सिजेन आरो जों नोंथाङा दहाय दै बुंबाय दैखौबो जोंनो गोनांथि जायो। अक्सिजेन दै आरो जोंनो जाग्रा आदार जाग्रा आदार जाग्रा आदारजों लोगोसे जों जों मैगं मैगं थाइगं बेफोरबायदिखौ जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ। आरो बेफोर जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोंनो थानो थाखाय गाननो जोमनो थाखाय जोङो न' ना न' नां न'नि गोनांथि जायो। आरो जोंनो जि बायदिसिनानि गोनांथि जायो। जेरै गोजां बोथोराव जोंनो जि गुदुं नांगौ जि गुदुंनि गोनांथि जायो जि गुदुं गैयाबा जों माबोरै थां माबोरै थानो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो जिनि जि गुदुं गोना जि गुदुंनि गोनांथि जायो
औ
आरो जोङो सामफ्रोमनि जिउआव गोनांथि जानाय होननानै बुङोबा जों गोबां गोबां मोननो हायो
आ जेरै जाग्रा आदार थाखाबाय जाग्रा आ दारनि अनगायैबो जोङो ओ सामफ्रोमनि जिउआव सोलिलांनो थाखाय जों माखासे रोंगौथिफोरखौबो जों सोलोंनानै लानो गोनां जायो। मा माबायदि खालामबा जोङो थांनानै थानो हागोन मा मावबा जोङो बेसेबां बेसेबां गोबाव थांनानै थानो हानायाव हेफाजाब मोनगोन बैफोरनि थाखाय जोंनो माबे माबे मुवाया जोंनि थाखाय गोनांथि जागोन बेफोरखौ जोङो साननानै जेरै आबाद मावो नङा होमबा
औ
आबाद मावनानै जों आबाद मावनाया जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो आरो जों जोंनि सुबुंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन गोनांसिन माबाय जाबाय अक्सिजेन अक्सिजेन बुंदोंमोनना अक्सिजेन बिफां बिफां लाइफांनि फ्राय जों अक्सिजेन मोनो जों बेनिखायनो बिफां लाइफांखौ अरायबो रैखाथि लाखिनांगौ बिफां लाइफां गैयाब्ला बे बुहुमाव बिफां लाइफां गैयाब्ला जों मानिफ्राय अक्सिजेन मोननो। आरो अखा हाहोनानै माबोरै आबाद मावनो बिफां लाइफां थाब्लासो जों जोंनि आबहावाया गोगो एबा गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन बिनि थाखायनो जों बिफां लाइफां जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि थाखाय जोबोद गोनांथि।
औ।
बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौबो गायनांगौ बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो जेब्लायबो संरैखाथि खालामनांगौ आरो जों दै दैखौ जोङो लोंनो लोंनो थाखाय बाहायो आरो बायदि बायदि खामानियाव जों दैखौ बाहायो नङा होमबा।
औ।
ओ दै दैखौ जोङो जेब्लायबो रैखाथियै लाखिनांगोन लोंनो थाखाय दैखौ जों जेब्लायबो
जेब्लायबो जों एफा एफायै बाहाय नांगोन गोनां नांगौनि बारा जों दैखौ बाहायलाबायबा। जोंनि लोंग्रा दैया खमायलाङोब्ला जों इयुन समाव
इयुन समाव जों बेफोरखौ नागिरबाबो मोननाय नङा। बेनि थाखाय जोंनो दै आरो अक्सिजेन बेफोरो जोबोद गोनांथि जायो। बेफोर थाब्लासो सुबुं एबा जिवआाशरियानो थांनानै थागोन।
औ।
औ।
बिब्दिब्ला नों औ नोंथां। जों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दसे समनि थाखाय दोनथ'नो हासिगोन नामा।
औ जागोन दे नोंथां।
औ।